नोंथां खोनादोंना औ नोंथां खोनादों दे।
औ नोंथां खुलुमबाय ओ बिदिबा नोंथां आं फन खालामनायनि जाहोनानो जादों जे जा जोंनि बर'फोरनि बैसा गु फोरबो बिनि सायाव एसे सावरायनो सानदों आरो नोंथांजों नोंथाङा सम दङबा आंजों एसे सावरायफा हागोनना औ - औ बिदिब्ला औ बैसागु फोरबो होनबाथ बे जों नि बर'फोरनि मोनसे देरसिन फोरबो नङा होमबा नोंथां जेरैहाय जों बेखौ गोदान बोसोर हिसाबैबो
फालियो आरो बेखौ जोङो सातदिनहाय फालिनाय जायो।
मोननै रोखोमै फालियो आरो जेरैहाय ओ मानसि बैसागु आरो मोसौ बैसागु
गिबियावनो जोङो मोसौ बैसागुखौ फालिग्रोनायखौ नुयो आरो औ।
बैसागु फालिनोबा जोङो गोबांथा मुवा बेसाद नांगौ जायो जेरैहाय पानिलाव हालदै फान्थाव दिग्लि लिथि थाराय बिदि बायदिसिना नांगौ जायो आरो बेखौ जोङो जा मोसौ थुखिगोन बेनि सानसे सिगांनो औ बुुथु मना लानाय जायो आरो बेनि ओमफ्राय बेनि उनखालिनि जोङो मोसौखौ थुखैयो जेरै ओमफ्राय बेखौ जोङो फिसा फिसा हाना लायो हाना लानानै माला सुनाय जायो आरो औवानि खाथि बिदि फिसा फिसा जिरनानै जोङो। माला सुयो आरो आरो बेखौ जोङो मोसौनो गानहोयो आरो मोसौनि जा मोसौ दोन ग्रा न' जायखौ गलि होनना मिथियो मोसौ गलि बेयावबो जो ङो दोननाय जायो आरो। आरो बेखौ दा बेनि उनावहाय जों मोसौखौ थुखिनो बिदिनो दैमा फुख्रि। फारसे लाना थाङो लाना थांनानै जोङो बेयाव जा जोंनि मैगं हानाय। एबा जा मुवा बेसाद बेफोरजों ओ मोसौखौ जोंङो सारै सारै ओ बिदि बिदिनो गोदोनि खुगा मेथाइ मोनसे दं आरो बेखौ खनै खनै मोसौखौ थुखैयो आरो जोङो। बेनि उनावहाय जा मोसौनि खानाय दिरुं बे दिरुंखौ ओ बै जा यगावनो बाउना फैयो आरो नोंथां आरो। बेनि उनावहाय जोङो जा ओ मोसौ मोसौनो फोथा फोननाय जायो। आरो बे फथा जेनेबा खान्था साराय बेफोरनि खिथुनिफ्राय हल'ना मोननाय। बेफोरखौ ओ हल'नानै जोङो थाव गुबैजों लागायनानै मोसौनो फाननो हायो आरो।
फोनना होयो आरो
आरो बिनि उनावहाय जोङो जा औवाखौ थुख्रा थुख्रा बिदिनो मोनथाम दानना लायो दाननानै। जोङो जेनेबा बे हांगारखौ फाननानै मोसौनाव जों बायदिसि ना महर आखिना होयो आरो बेखौ खोनादों जे गोदो।
गोदो गोदोहाय जे गोदो बिदिनो जेनेबा न बां बारा गैबा आमोन नालाय जेनेबा अरनबारि बिदिमोन हाग्रा बंग्रा बे बायदिसिना। मोसा मुफुर बेफोरदि फैयोमोन।
आरो गोदो मोसौखौ बिदि जेनेबा उदाङै ह हेंगारना होयोमोन एबा सारानै हेंगारना होयोमोन आरो नोंथां बेयाव हेंगारना होनायाव बै मोसा मुफुरफोरा फैनानै जोंनि मोसौफोरखौ अरथारोमोन नालाय एबा खहा खालामोमोन। बिनि थाखाय बै गाबखौ आखिना होनाय जायो आरो जाहाथे बियो गावनिनो एबा गावसोरनिनो लोगो साननानै जेबो खालामा एबा जेबो खहा खालामा बिनि। थाखाय बे गाबखौ फानना होनाय जायोनो आरो नोंथां दा जोंनि ओ। जेनेबा जोंनि आबै आबौमोना एबा जोंनि ओनसोलाव बेफोरबायदिखौ होननायखौ खोनानो मोनदों आरो जोङो आरो। बिनि उनावहाय जेब्ला मोनायाव मोसौ खानो सम जायो अब्ला मोसौखौ ओ लाबोना नानै बिदिनो ओ मोसौनि नामावहाय बिदि थोगि होयो सोरहाबा खाला लगायो। बिदि होयो आरो होनानै जों। मोसौनोहाय ओ गोदान दिरुं एबा गोदान फागा जायखौ ओ फाथो। बेनिफ्राय बानायो आरो बेखौ जों मोसौनो बावो आरो आरो बेनि उनावहाय। ओ बेैखिनिखौनो फालिनानै मोसौनि साना जोंनि।
सौना साना जोंनिफ्राय बारग'नाय जायो आरो। औ औ आरो बेनि उननिफ्राय फैयो जाहा एक थारि एक थारिकआव जोंनिया। बायदिसिना जेरैहाय ओ गोखा गोखै एक्स' एकथा बि खांथिंना जानाय। जायो आरो ओ बेयाव जेरै फुंखा बिलाइ दिंखिया एलांसि मानदिया आरो थालिर फस्ला बेफोरखौ जा नाय जायो आरो। बेखौ ओ जेनेबा सोरहाबा बिदिनो ओ सोरबा बेदर। फोरजों जायो आरो।
ओरैनो‌ गोजाबो जा
नो गोजाबो जायो आरो बे गावबा गाव नि गोसो आरो आरो बेखौबो खोनानो मोनदों जे बेखौ जानो मोनोब्ला। जेनेबा जानो हायोबा जोङो फैबाय थानाय ओ जा बेमारफोरनिफ्राय बारग'। नो हायो होननानै औ औ।
औ बि जेनेबा बिनि उननिफ्राय जा एक
फै जा एक दुइ थारिख
दुइ थारिखनिफ्राय जोंनिया ओ मोसानाय मुसुरनायफोरा जायो आरो जेरैहाय गिबियावनो। जेनेबा सिखारनानै साखोन सिखोन जायो जानानै बिदिनो गावबा गावनि मन्दिराव ओ खाला लगायो एबा थोगि होयो आरो आरो बिनि उनावहाय ओ न'खरनि जा गोदेर गोलाव सुबुं जेरैहाय आइ आफा आबै आबौ आदा आबौ बिसोरनिफ्राय ओ उन्दैफोरा बोर लायो आरो गेदेरफोराहाय उन्दैफोरनो बोर सारस्रियो आरो आरो बिनि उनावहाय जोंहा गामिनि मन्दिर बे मन्दिरावबो थांनानै जोङो ओ
जोङो ओ
ओ गामिनि जा मन्दिराव जों आलारि बाथि लगायहैयो आरो आफा इसोरनाव जे बोर बियो जों जोंनि बे बोसोरा ओ मोजां मोजाङैनो थांथों होननानै आरो बिनि उनावहाय जा ओ गामिनि जा सुबुं गिदिर गोलाव बेफोरनिफ्रायबो जोङो बोर लायो आरो आरो बिसोरबो उन्दैफोरनोहाय बोर सार- स्रियो बिदिनो आरो आरो बेनि उनाव हाय जों मोसानो थियारि जायो आरो जेनेबा बेयाव जोंनि बर' आइजोफोरा बायदिसिना समायना रमायना जि जोम गाननानै देलायनानै मोसायो आरो जेरैहाय गाननाय जोमनाय होनब्ला जोंनि बर' हारिनि सिनायथि गाननाय। सि होनब्ला जेरै ओ गोमो बिदन दख'ना आर'नाइ फास्रा गोजा आरो ब्लाउस गोजा बिदि गानो आरो‌ आरो खानाय थफायाव बिबार थुयो ओ फथा लायो आसान-
आसान माला बिदिनो बायदिसिना गाननानै देलायो आरो समायना रमायना।
हौवासाफोरना गाननाय होनब्ला जेरैहाय गामसा गोथां आर'नाइ फास्रा ओ गिन्दि गस्ला बिदि आरो ओ दाथ' बिदि जेनेबा गिनदि जेनेबा गस्ला लानि आर'नाइ एबा गामसा आर'नानाय बिदि ओंखारबाय नङा होनबा नोंथां बेफोरखौबो गानना नुनो मोनो आरो जोङो जेनेबा आरो बेयाव जा जोंनि बर' हारिनि जा दामग्रा देग्रा आगजु बेफोरो जेरैहाय ओ खाम, जथा, सिफुं, सेरजा, गंगोना, हारमुनियाम आरो औवानिफ्राय मोननाय जा थरखा बेफोरखौ लानानै मोसायो आरो आरो बिदि बिदिनो दाब दाब एबा गुबुन गामि फारसे थांनानै मोसायो एबा मागि हैैयो बिदि बुंजायो आरो बिदिनो ज' ज' मागिनानै जेनेबा मोसानानै बेयाव सोरहाबा बिदिनो अनसुंथाइ महरै माइरं हरो सोरहाबा बिदिनो रां हरो बिदि बायदिसिना हरो आरो बेखौ जोङो बुथुमना लाबोनानै जा जोबथि सान बैसागुनि जा स्नि जोबथि सान बे खालि जोंनिया मोनसे लावखार ओंखाम जानाय होननाय दं आरो नोंथां बेयाव बिदिनो जा मागिना मोननाय जा बेफोरखौ बयबो लोगो नांनानै फोथार गंसेयाव जयैनो संलायनानै जालायनानै मिनि खुसि बयबो बै बैसागुखौ मोजाङै बारग
मोजाङै बारग'हरो आरो जोंनियाव नोंथां। दा नोंथांमोननि ओनसोलावहाय माबायसा फालियो नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोन ना? दा नोंथाङाबो जे नोंथाङा जेरै बुंलांदों दा जोंनि जायगायावबो बेबायदिनो फालियो दा बैसागोखौ जोंनि जायगायावबो बेबायदिनो मोननै बाहागोआव रानो मोसौ मोसौ बैसागो आरो मानसि बैसागो दा जोंहा गिबियावनो नोंथाङा बुंलांनाय बायदि गिबियावनो जोंहा मोसौ बैसागोखौ फालियो। बेबायदिनो मोसौ बैसागुखौ फालिनो थाखाय जा नांगौ। जानाय मुवा बेसाद बेखौ जोंहा सानसे सिगांनो नागिरनानै थाग थियारि खालामना लाखायो आरो थिग बेबायदिनो नांगौ जानाय बेसादफोरा जाहैबाय बेबायदिनो लाव फान्थाव बेबायदिनो बै दिगिलिथि बेफोरबायदिनो गोबां मुवा बेसाद नांगौ आरो बेनि थाखायनो जोङो बेफोरखौ बेखौ सानसे सिगांनो खांनानै थाग थियारि खालामना लायो बेबायदिनो जेब्ला मोसौ बैसा गो सौफैयो बा मोसौ बैसागोनि दिन अब्ला जोङो। बेयाव फुङावनो सिखारनानै मोखां सुस्र'नानै जोङो बे मैगंफोरखौ। बा हानानै बा लाव, हालदै, फान्थाव बेफोरखौ हानानै। फिसा फिसा हानानै लायो आरो ओमफ्राय बेबायदिनो थेंगल। बा खाथि फिसा जिरनानै जोङो माला लारि लारि सुयो बेखौ सुखांनायनि उनाव जोंहा मोसौखौ दैमा बा मोनसे फुख्रि बेबायदियाव होनो होना लाङो आरो बे। बेबायदिनो बयबो बेबायदिनो थुखैनो बा। मोसौ बैसागो फालिनो न'खरफ्रोमबो मोसौ गोनां न'खरफ्रा लाङो आरो बेबायदिनो थुखैनो लांनाय समाव जोंहा नों। थाङा बुंलांनाय बायदि मोनसे खुगा मेथाइ दङ बेखौ जोंहा। जोंनि जायगायावबो बेफोर बायदिनो खनो लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एरबाय था बेफोरबायदिनो खनै खनै जोंहा। गोमसारलायो आरो दैमा बा फुख्रिफोरा बैनि गा रां बैनि खननाय बेफोरबायदिनो खुगा मेथाइ मेथाइ खनो खननानै जोंहा मा ला जि माला सुनाय बेखौ गावजों गाव बा सोलायलायो आरो। सोलायलायनानै जिखिनि लाबोयो ला बोनानै बेखौ जोङो ननि उखुम बा गलि बे फोराव थेबनानै दोनो आरो थेबनानै दोनखांनानै जोंहा बे मोसौफोरखौ मोनसे उदां जायगा बा उदां फोथार। फोराव जोंहा हगारनाय जायो आरो मानो हगारनाय जायो होनबाथाय बिसोरखौ। सानसे जोङो खानाय जाया बिसोरो बिसोरनि थाखाय जोङो बै दिनखालि। ओ सबसे मोजां दिन होननानै फालिनाय जायो जा मोसौखौ जोबोर माइनाव हिसाबैबो फालिनाय जायो। बेबायदिनो जोङो दिरुं गोजामजों खायालासिनो सानसे बिसोरखौ हगारना होयो आरो। बेबायदिनो हगारनानै अखानायै जोंहा मानसि बैसागो हिसाबै। फालिनाय जायो जेरैहाय जोङो।
दा हरगोन दे
गोखा गोखै जानाय होन्दों न नोंथाङाबो दा बेबायदिनो गोखा गोखै जानाय। बा बोर सारस्रिनाय बोर होलायनाय बेबायदि जोंनि जायगायावबो बेबायदिया जायो आरो बेबायदिनो बोर होलायनाय बोर लालायनाय। जाखांनायनि उनाव बा गोखा गोखै जाखांनायनि उनाव जोंहाबो नोंथाङा बुंलांनाय बायदि मोसानाय फैयो। बेबायदिनो नखर नखर गामिनि नखर नखर गुबुन गामिनि नखर नखर बे। बेबायदिनो गामि गामि मोसायो आरो मोसानानै बेबायदिनो माइरं नखर। नखर नखर बयनिबो नखरा माइरं बेबायदिनो फैसा एसे एनै बा जि रां। बा बाजि रां बा जौसे रां बेबायदि हरो आरो बेबायदिनो। नखर मोनफ्रोमबो मोसानानै जोङो। बे जोंनि बरनि बयनिख्रुइबो देरसिन बैसागो फोरबो बेखौ जोङो बेबायदिनो फालिनानै जोङो बेबायदिनो जिखुनु जेसेबां रां बा माइरं मोनदों बेखौ जोङो। नोंथाङा बुंलांनाय बायदि बेबायदिनो लास्टाव जोंहा बेखौ। फाननानै बा बेखौ बेनि रां मोननायखौ जोङो जयैनो गामि गंसेयैनो ज रंजानो थाखाय बा मोनसे। से जमायै रंजानो थाखाय जोङो बेखौ खाना बा मोनसे बेदर फिसा बेबायदिनो एसे एनै जौ ननिफ्राय संनायफोरखौ लांनानै ज रंजानानै जायै लोङै जोङो बे बैसागो बयनिख्रुबो गेदेरसिन बर'फोरनि बे बैसागो बोथोरखौ जोङो बेबायदिनो रंजा बाजायै फालियो आरो ज जोंनि जायगायावबो दा नोंथाङा जेरै बुंलांदों बेबायदि बिदिनो जोंनि जायगायावबो थिग बेबायदिनो एखेैनो फालियो दा नोंथां जोंनि रायलायनायाबो जोब्बाय ज औ समा जाबाय नोंथां। दा गोजोनथोंसै नोंथां औ औ गोजोनथों